हेल'।
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों थां।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दायो ओरैनो दङ जिरायनानै।
औ, औ नोंथां नोंथांखौ आङो कल हर नि जाहोनानो जाबाय
औ।
माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो साननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो।
औ औ।
नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन दे।
औ होमब्ला नोंथां जोङो दानाय लुनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
औ जागोन दे।
औ नोंथाङा जागायना होदों नामा?
दानाय लुनायनि सायाव?
औ
अ' दानाय लुनाय होनोबाथ' जोङो ओ जोंनिया बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गाव गावनि गाननाय सि जोमफोरखौ आखाइजोंनो दानानै दिहुनोमोन।
औ औ
औ नआवनो खुन्दुं बनायनानै जेरै ओ एम्फौ फिसिनानै एम्फौनि फिथोबनि फ्राय खुन्दुं दिहुननानै बेखौनो जोङो माने ओ सि दायोमोन दखना गामसा नाथाय आथिखालाव माने बेयो एसे एसे खमायबोनो हमबाय आरो औ माने टाइम फोरनि एसे आंखालबो जाबा बाय नालाय आथि- आथिखालाव बेखायनो दानाय लुनाय होनोबाथ जोङो साल गान्दैयाव सि दानायखौनो जों बुजियो
औ नंगौ।
बाइशिल्प आखाइशिल्प। ब होननानै बुंनांगोन। औ बेवहाय जोङो ओ सि दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो खुन्दुंनि गोनांथि जाथारगोन। ओ खुन्दुंखौ। औ खुन्दुंखौ। गिब एस। माने मा जुदि मायदि हो जाब। जाग्रा सिबा बेखौ गिबियावनो जोङो ओ माइरंखौहाय रुनानै।
औ।
दोलो दोलो खालामनानै बेवहाय खुन्दुंखौ होनानै ओ दसे सम माने ओ मोजाङै दास्रिनानै मोजाङै माने माइरंखौ फोननानैहाय। ओ बे दाङा ना। था होननाय दङ ना। औ बे दां। औ सोरखि। गैया बे दाङा। थ सोरोरखिया बेवहाय माने। थुनस्रांनानै ओ बेखौ सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय। ओ बे खुन्दुा जुदि रानोबाथाय ओ बेखौ जोङो मबिलाव सानानै। बेखौ माने। ओ गोलावहैहाय माने गोलाव जायगायाव माने गोलाव बिहिननानै जेसेबांसिम जि दानो गोसो बेसेबांसिम माने ओ दानानै लानानै। मे ओ सोंनानै लानानै आरो। बिनि उनावहाय। औ सोंखांनानै रासो थायोना।
औ राजो।
औ बे रासोआव माने खायनानैहाय बिनि उनाव जुदि रासोखौ खायखांजोबोबा बिनि उनाव नोंनो बेसेबां जखानि सि नांगौ बे। आंङो दागो होनानै लानाय। जायो आरो। आ बिनि। उनावहाय जोंङो बेखौ ओ हिसान थोरनाय होननानै बुंङो बै माने जे जेथोफोर जायोना इस। हिसान सोंनायावहा औ बे जेथोखौ। औ बेखौ माने। खानजंजों खाननायखौहाय जोंनिखि थोरनाय होननानै बुङो आरो इसानथोरनाय औ बेखौ खानजंजोंबो औ
औवानिहासि जोंबो थोर जायो न खायसायसै
औ औ औवानि हासिबजोंबो ओ थोननो हायो आरो बेखौ खानजं जोंबो थोरनो हायो आरो बिनि उनावहाय थोरखांनानै जोंङो गान्दैयाव बेखौ फाननानै लानाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय जेब्ला गान्दायाव फान फाननाया जोब्बाय बिनि उनावहाय नोखौथ खनथारनो गोनां जायो आरो ओ नो खनाबाथाय जोंना सि दानाय जानाय नंङा बिनि उनाव ओ नो खनबाय खनानै जुदि बेहा आगर गैयाबाथाय बेखौ ओरैनो प्लेनैनो दानो हाबाय आरो जुदि आगर गोनां सिबाथाय बेखौ माने ओ जोंङो इसान सोंनायावनो बेखौ आगरखौ आगरनि महरखौ थिखोनानै होखानाय जायो आरो आरो जुदि फिसा फिसा आगरबाथाय बेखौ आखाइजोंनो खायनानै माने एरनो हायो आरो बे बायदि बि बिदि एरनानै दि हुननो हायो आरो।
औ
नोंथाङा माने इसान सोंनायाव मा मा आगजु बाहायनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायदो नामा?
अ बिबदिनोथ जोंनसां सोंनियाव गनसा
औ।
गौ आरो खानजुं
औ
आरो औ बेयाव जोंथ मुस्रायाव थुनना लानांगोन ना बेखौ।
औ औ औ।
मुस्रा बिदिनो जोनथोरफोरखौबो जों बाहायनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ‌।
इसे इसे माने गोसोआव गैला आरो बारा
औ।
औ नों नोंथाङा एसे बुंना
औ बेवहाय दानो थाखाय जोंनो थाथ-थाथ नांथारगोन थाथ ओ बिनिफ्राय जोंनिया माखु नांगौ माखु ओमफ्राययो गरखा थायो बिनिफ्राय जोङो बै इसानखौ जे थु हमथानानै लायोना
औ औ
बथानानै दोनो बेखौ जोंनिथिंजा खिलाबारि होननानै बुङो आरो। औ खिलाबारि ओमफ्रायो बे
बै साखाजे थायोना। माने बै नोआ गोजौ गाहाय जानांगौ। बेखौ औ बे खौ गराइ होननानै बुङो आरो ओ जोंनिया गराइ बुङो बेखौ ओमफ्राय बे खौहाय थांलाय फैलाय जानायावहाय जाय नारहरो नारहरो बेखौहाय थार माने ओ जोंनिया एम्बु होननानै बुङो आरो बेखौ
अ अ
फोर बारोना बियो बेखायनो बेखौ एम्बु होननानै बुङो आरो ए बिनिफ्राय गान्दै ओनिफ्राय औ गान्दै होनो बेखौ बे बायदिनो औ बेनिफ्राय मुस्रा थाबाय जेन्थेर थाबाय जोंनो जेनथोरखौ नांथारगोन जेनथोर गैयाबाथ जोङो मुस्राखौ सा थानो हानाय नङाना
औ नंगौ
बे बायदिनो ओ फुथुल तुलबो थायो बे जे जोङो औ थुबथानानै जे दोनोना जिखौ गोरा जानो थाखाय बेखौ जोङो फुद सुल होननानै बुङो
औ
बेनिफ्राय बै ओ सैमागन बेबायदिबो दङ आरो ओ बेफोर बेफोरनि मुंफोरा लायो जायगा गुबुन गुबुन होन जायो आरो औ औ
आंथ माने इसेबां माने मोनथिया आरो बे खौ हिसाननि बागै आरो
अ
बिदिनो माबायदि सोंनांगौ माबायदि दानांगौ बेफोरल मि बेफोरखौल मोन
औ मुंफोरखौ
अ आरो अ बेफोरनो ओ गान्दै मुस्रा माखु ओ बिफोरखो गोरा आरो आं आरो हिसान खुन्था
औ सालखुन्था औ सालखुन्था गैयाबाथ जाथारनाय नङा औ सालखुन्थाखौ नांथारगौ औ औ औ सालखुन्थाया ओरैनो गंब्रै थायो नोङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ गं
औ ओरैनो बरफोरा मा मा जिफोरखौहाय नआवनो दानानै दिहुननो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायदो नामा नोंथां?
औ जोंथ-जोंथ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोदो बांसिनमोन आरो
औ
बा नआव गाननाय जिखौ गावनि आखाइजोंनो गाव दानानै लायोमोन आरो गोदोनि समाव बांसिनानो नाथाय आथिखाल मुगायाव इ एसेबां बिब्दि नुनो थांलिया आरो
औ औ
ओ जोंथ' नआव गानग्रा दखना जों बेखौ मा होनगोनथाय मेख्ला दखना ना मा होनोथाय
अ बे थं दखना अ जलंगा औ बिदिबो होनो औ
जायो आरो गोदोनि दिनाव बो जोङो औ बेखौ लांगा दख'ना
औ
गामसा
उम
बिहुवान फालि
औ
दानानै गाननाय जायोमोन आरो।
औ
नाथाय जों आथिखाल मुगायाव बेखौ बांसिनै बायनानै गाननायखौ नुनो मोनदों आर ना। बेनिखायनो माने आथिखालाव जाय जाय जि दानो रोंगौ बिस सोरबा आं मोजां खामानि मावना लानाय बायदि आरो
औ औ
दाथ' जोंनिया दा जि दानो रोंदैया ना
औ औ औ
औ बिदिनो आरो आखाइजों दानाय जिफोराथ' जोंनिया जोबोद बेसेन गोसा आथिखाल मुगायाव। माथानि दख'ना बिदिनो इन्दिनि इ दख'ना होनबा थ' जोङो बिराद दाम।
औ औ औ थारैनो।
औ औ बेयो इन्दिनि जे इदिनि जि थायोना नोंथां। औ जों बेखौ माने मानिफ्राय मोननाय जायो माने खुन्दुंखौ इन्दिनि
औ मिथिगौ बे इन्दि खुन्दुंखौहाय जोंहा इन्दि एम फौखौ एम्फौला था दं। ना मोनसे जाय इन। औ इन्दि बिलाइ जानानै जाय देरो बेखौ इन्दि एम्फौ होननानै बुंनाय जायो। ओरैनो बेखौ एम्फौ लाथा होननानैबो बुङो बे एम्फौनि फ्राय मोननाय जायो आरो बे एम्फौआ जेब्ला देरनानै फिथोब जागोन बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो बे फिथोबखौ गिबियावनो माने दो खारैजों रुनानै लाग्रोनो गोनां जायो आरो दे दसे सम औ गुरै जानो थाखाय बिनिफ्राय खारैजों रुखांनानै बे खौहाय माने ओ बै ओ बे थावख्रि लुनाय होनोना?
औ औ थावख्रि लुनाय
थावख्रि लुनानैहाय बेखौ खुन्दुं दिहुननाय जायो आरो फिसा फिसा माने बोफोरनानै बे फिथोबनिफ्राय फिसा फिसाबो फोरनानै माने थावख्रियाव लुनाय जायो आरो बे थावख्रिनि बेनिफ्रायनो खुन्दुंखौ दिहुनन्नाय जायो आरो
औ ओ बिब्दिनो नोंथांमोनहा बे एम्फौ लाथाब बेखौ फिसिनाय जायो नामा?
औ जायो जोंनियाव ओ बेखौ फिसियो जोंनि जायगानि एम्फौ लाथाया माने बिनि फिथोबाहाय माने गोमो गाबनि जायो आरो आं आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिखौ नुनो मोनदों गुफुर खिन्थु ओनसोलाव जाखौ फिसियो बियो माने एसे माने गोमोस्रें गाबनि आरो बेबायदि जायो। औ औ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय फिसियो ना फिसिया?
फिसियो फिसिनायाथ' फिसिनायखौ नुनो मोनदों आ रो ओ नाथाय जोंहानि न'आव फिसिफेरनाय जायाखै आरो
अ
दिनो जोंनि ओनसोलावबो फिसियो।
औ औ औ बेथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसन गोदोनि फ्रायनो जोङो फिसिबोयो आरो बे एम्फौखौबो जों जायो। नोङा होमबा नोंथां?
दे होनब्ला न' नोंथां।
औ दे।
समाबो जाबायमोन।
बो जाबाय ओ मालाबा रायलायफिनसिगोन मोजांनो।
औ जागोन दे नोंथां।
दे।
ए